हेलौ खोनाबाय खोनाबाय है दं हो
आटचा
मोजां खोनाफैआखैलै नोंखौ
हेलौ
उम खोनादों
खोनाबाय
उम उम
उम मा खालामदों होनदों
हम बागानावसो जिरायनानै दंफैयो आं दा
आतसा आमफाय खबरा मोजां ना?
मोजां दासानदि मोजां दंथ'यो
हो हो हो गरमाबो गरमथारब्रा
नायथ'यै दिनैथ'
दिनै थिं थिं दङो उम दसेबो दलद थानो हागुलायाखैलै दिनै
हा
एडमिसना
इडमिसना आं खाथिआवनो लाबायलै बांद्राय गोजानाव लायासै बेदिनो टा टाउनावनो ओ लाबाय
सयदुवाराव
औ आमफाय नोंहालाय
आंना उदालगुरिआवनो जासिगोनलै
आ नोंनाथ' माबासोना दि बिए नङालासिनो माबा लाइनसोना
हो
नोंना होनदों बि ए ना लायेन होनदों?
माबासो डाइरेक्ट आइ टि आइ इनस्टिटिउटआवसो बि भकआव
आचसा ओमफाय बिदियाव मा मा मा मा जायोमोनलाय?
ओरैनो मोनथाम मोनब्रैसो थायोखोमानदां माबा लाइना ओमफ्राय ओइ दा जों लाहैनो नागिरनायाव मोननैल' दं।
आ मोनिला
अट' मबाइलजों इलेकट्रिकेल भिभ'
उम
ओमफ्राय जेनेबा ओरैनो कम्पिउटार लानो बेसेबां मोनफायो आरो।
औ माने माने कमिस्नारा एक्सट्रा लानांगौ। बेजों लाफादेरनो हायो।
एक्सट्रा लानांगौसो होनदों माथो।
आदसा दारेक एक्स्राखा आरो ना कर्स
डाइरेक्ट बेनिबो एक्सट्रा फिस लालायगोन आरो बिसोरो
बिनिबो लाखागोनखा एक्स' जाबाय नालाय। द रबारेन लानाय नङा मोन खोमा।
जबा ओ कम्पिउटारखौ बिसोर ज' होफानाय नङालै
कमपिटारखौ होफानाय नङाल बिदिनो कर्च माबासो होखागोन बिसोरो
ओमफ्राय बिन्दि बाजा
अ माइ दासान्दि बेरायथाराखै नामा?
बिदिमोनजों रायज्लायनो माने दा रुम नागिरनो
हा
हा
सोलाबाथ' आरो ओमफ्राय नोंसिनिया माइ गायदोंना गायाखै?
औ
हेलौ
हा
खोनाबाय।
हेलौ एसे नांथा नांथासोगोन। खोनादों औ औ खोनाबाय खोनाबाय
खोनाबाय
औ औ खोनाबाय खोनाबाय। हेलौ हेलौ खोनादों दा?
हेलौ हेलौ
अ औ औ खोनाबाय औ
माइ गायनो माने जोंखै दैयानो फैया।
अ गोरान सारना गोरान खेथि मावामोन।
आबाद बाग आ गायला जोबबाय
बेयावाबो बिजनेससो बेयावबो थाखा मोनखायो।
बेयावबो खस्थ' दंलाय। मासावनो मास मुलि सारबाय था
ओ आरो मा होनो
रुम थागोन नामागोन नोंलाय
आङो न'निफ्रायसो थांलाय बेलाय खालामोन रुम थानाया फैसा सेर गागला
खाथियावलाय आरो
लाब गैयालि रुम थानानैबो आरो गावनो संनानै जानांगौ जायोना बिराद बारु रुनो
हारसिं हास्लाबालै
ओम
क्लासनिफ्राय फैदो आरो
हास्लाबा
आरो खस्थ' जायो
ओमफ्राय नोंसोरनालाय हस्टेल थागोन न रुम थागोन
होनदों
ए नोंसिना होनदों हस्टेल थागोन ना रुम थागोन
दहाय रायलायदोंमोन ओइ इदिसरमोनजों दा दिनै माने दा मोनानिजों ट्रेन आ थांनानै माने गाबोन नागिरहैनो होनदोंमोन आरो बिसोरो
माबाबो माबायाव क्लासाबो जासिगोन ना नोंसिना
क्लासआ आगस्टनिफ्रायनो
आगष्तनिफ्राय
ओम
ओम
ओमफाय माने दिनै रुम नागिरहैखानोसै आरो माने
बिदिबो मोजां आरो उनाव डाइरेक्ट थांनानै माबानो हायो रुम थाबाबो खस्थ'लै बिरादनो आरो रुम थाबाबो खस्थ' होनदों आरो दाबायदियाव गेसनि दामा बाराय लायदोंना ओरैनो गेसनि दाम
बिराद दाम
ओम आरो मैगंफोर बायदो एक्सट्रा
आरो न'निफ्राय माइ माइरं लांदो
ओम
हस्टेलावबो एसे दामानोलाय
हस्टेलावबो दामलायोलै बिदिनो एखेसो होमबाबो ओरैनो फ्रियाव मोनजायो आरो जेबो खामानि मावालासिनो थानानै
फ्रियावनो मोनजायो
ओम माने फ्रियावथ' ओरैनो बायनानैसो जाबाय खामानिल' मावनाङा आरो
औ जेनेबा थानाय मानायाव फ्रि जाबाय आरो खामानि मावालासिनो थानाय नालाय
ओम
रुमाव थाबा हले एसे दिग्दारा जासिगोन आरो जों
एसे खस्थ' जायोलै रुमाव थाबा ओम बिदिनो हास्लाबा जायो आरो मालाबा थाब सिखारनो हायाबो जायोना बिदिनो आथुर जाथारो
ओम सानै साथाम थानायबालाय एसे माबा जायो आरो खम खरस गोलैगोन
सानै साथामनि बिदिनो समान खामानि मावबा खामानि राननानै मावबाथाय थाब थाब जायो आरो
ओम आरो बिदि साब्रै गाहाम थाबाथाय एसे दिगदारबो जायोना फरायनायाव
ओम दावरावबो जायोलै बिदिनो आरो सोरबा मबाइल नायगोन सोरबा फन नायलायगोन सोरबा बिदि फिलिमफोर नायगोन बिदि बियावनो दिडिस्टाब जायो फरायनाय मानाय
फरायनाय बिदियावनो सुबिदा मोना आरो ओंखाम ओंख्रि संदो
उम
बेफोरावनो सुबिदा मोनै जागोन जेनेबा हस्टेला जाबाय एसे मा जायो आरो सुबिदा गोनांसिन जायो
आरो रुम थाबाथाय मोननै रुम गोनांखौ जानांगौलै बिदिनो ओंखाम संग्रा आलादा उन्दुग्रा आलदा इदि बेखौ नायनानै लानांगौ
मोनसेयावनोबाथाय बिराद खस्थ' जायो
उम ओंखाम संनायजों माजों दावरावनो जायो डिस्टाबनो
फरायनो सुबिदा मोनैसिन जायोलै रुम थाबाथाय
औ बिदिनो सानै साथाम आरो
हसटेल थानोसो माने एसे लुुबैदोंमोन ओमफाय दा इगडि मोना मानिथाराना
उम
अ
फैसा बिराज थाङो ना बिनो रुमावबो एखे आरो रुमावबो मावबो हसटेलखौबो मोनगोन ना मोना बेबो थायोना
औ
ह ह ओ दा हराव अखा हानो मैथाया मिथिया ए थाङाखै खोमादांलै दाख्लैसो नुदोंमोन आं
गला‌ मारलै‌ इयो
बियो बेयावनो क'क्राझार
क'क्राझार
उम
मनुसाबो ना
ओं बिसोर ज' लायजोब्बाय बे
औ
जोंहासो खाथियावनो थांगोन हो
दरंआवसो होनाखैमोन जानो मनुसा
उस माबा क'क्राझाराव गोजासो गासिबो
बेहाथ' दरं कलेजाव
क'क्राझार इउनिभारसिटियाव
ओ
दा हराव अखा हागौ खोमा दांलै
जानो हानो हागौ दां माथो गरमथार बोथोरा
आरो जोमायाबो फैगासिनोनो खोलाखैहाय हा हा
गरमनि थाखायनो दिनै आयु नायथावजाया मावनो हालायाखै खामानि
थांनो हाया माइ गायनायफोरासो दिनै बिराद खस्थ' मोनदों आरोना
उ जों थिं माइ गायनोबो दैयानो फैया नालाय ब्रा गोरान खेथिसो मावनाङो दाना
गोरान खेथिया जायखिजाया फैसाल' मोननांगौलै माइ गायनाय जायाबाबो ओरैनोल' थानाङा आरो
खस्थ' मोनखायोलै बेफोराव
उम माइ गायनायाबो खस्थ' गोरान खेथियाबो खस्थ' उम खस्थ'जोंसो थाखाबा
खस्थ जों
गोलोमदैजों थाखा
गोलोम गोलोमदै गाराबानो फैसा मोना
उम नों जे जोनोमनि गारदों लाबाय थाखाबो मोनला आरो
उम गोरान खेथि मावबाबो खस्थ' जाखायो। माइ गाय गायबाबो खस्थ'
एखेस होनजायो गोरान खेथियावलाय बोसोरफ्रोमबो मावजायो आरो माइ गायनायावल' बिदिनो मास मोनसे मास मोननै बिदि खस्थ' जायो आरो
उम साहापातफोर गायबाबो बिराद खस्थ'लै
उम गोग्गो खस्थ जायो।
गायनाय मानाय आरो उम फास्ट गायजेनाव बिराद मुलि सारनांगौ जायो ना
उम
नायनि मानि बिराद खस्थ' जायो बेबो
औ खस्थ खस्थनि
दे होमबाना आं एसे खामानि मावोमोनलै
औ दे होमबा
औ दे
अ दे